औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों
अ नोंथाङा फ्रियैनो दंब्ला
औ औ फ्रियैनो दं
ओ ओ अब्ला जों गुबुन मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ दे दे दे
ओ हान्था मेला होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ जाहैबाय गोदो सुबुं जिउआवहाय ओ गोदो माबायदि हान्था मेलाजों ओ मोगा मोगि जालांदोंमोन आरो दा माबायदि हान्था मेलानि जों ओ सुबुं मोगा मोगि जानांदों बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
हागोन ओ आंनाव जिखिनि मोनदांनाय आरो आं जिखिनि ओ बुंनो हागोन आरो जिखिनि आं नुबोदों आरो बुजिदों बेखिनिखौ आं बुंनो हागोन आरो बिनानाव मेलानि सायाव बुङोबाथ' जोङो ओ माखासे खोथाखौ जोङो बुंनांगोन जे गोदो समाव ओ जोंनि जिथुनाखि हान्था मेला बेब'स्थाफोरखौ नायोब्ला गोबां गाज्रि थासारियाव दंमोन। दायो जोङो ओ नै रोजा नैजिद' मायथाइनि आरो नै रोजा से आरो नैरोजा रोजा नै रोजा नै रोजा बिदिनो नैरोजा मायथाइफोरनि माखासे हान्था मेलानि माबाखौ नावहरोब्ला जोङो नुनो माने गोदो नि आरो दानि गोबां माखासे जोंनि जि जौगानाय बे माने हा आरो अख्रांनि गोबां साबना हामना जाबोबाय आरो गोदो जेनेबा ओरैनो जोंनि गिबि आंनि मोनबोनायाव आरो जेन जोंनि गिबि हान्था मेलायानो गोबां जोङो औवाफोरनि माखासे दालांफोरजों बानायनानै
औ औ
बिदिनो दंफांफोरखौ दानफायनानै बिदिनो माखासे थांलाय फैलाय सुबिदानि थाखाय ओ माखासे बिदिनो दालांफोर बानायनायखौ जों नुयोमोन आरो आरो बि सायावनो जिथुनिखि लामाफ्राथ' मोजां नङा हाग्रा बंग्रा नङा होमबा आरो जोङो ओ गोदो समनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजा गोबां ओ जोंनि बर' समाजा गोबां दा ओरै जोङो खोब थानो मोजां मोनो होमबा जोंनि इनभाररनमेन्खौ मोजां लुबैयो नङा होमबा जों जेरै हाजो सेर सेर लुगैयो आरो दिनैसिमबो जों नुदों जे जोंनि बर समाजा गोबां जोङो सेरावनो दिनैसिम गोबाङा माने रायजो जानानै दं आरो दा बेयावहाय गोदो गोबां हाग्रा बंग्रामोन बे हाग्रा बंग्राखौ जोंनि ओह जेब्ला जादों दानस्रांनानै जोंनि थांलाय फैलाय सुबिदानि थाखाय लामाफोरखौ बानायदों नङा ओमबा दा बेजों लोगोसेनो लासै लासैहाय मानसिफोरनि माखासे सानथौ खान्थिफ्राबो सोलायबोदों आरो माखासे मानसिया माने दिनै एसे गाबोन एसे आपग्रेद जाबोदों आरो दा बे आप ग्रेद जाबोननि बेलायाव इदिनो थांना थानाय बेलायाव गोबां ओह जोंनि थांना थानाय बेलायावथ जोंनो हान्था मेलानि सुबिदाखौ नांगोन नालाय थांलाय फैलायावहाय।
औ।
मोजां जानायनि थाखाय जेनेबा जोङो खुद गोदोनि समावथ जेनेबा जोंनि एसेबांसिम बिदि माखासे ओह गभमेन्ट फोरखौ जों आसा खालामनानै जोङो माबा खालामनो हायामोन नालाय। जेनेबा बेवहायनो ज ज गाबा गावनि जेनेबा गावनि लामाफोरखौ जेनेबा दो दानस्रांनानै मोजां फोसाबनाय बिजिनो जेनेबा थांलाय फैलाय माखासे सुबिदाखौ खालामदोंमोन आरो आरो दानि बेलाखौ नायोब्ला गोबां माखासे ओह सरखारि बिथिंनिफ्राय गोबां माखासे स्किमफोरखौ लाबोनानै बिदिनो सेन्द ग्रेबेल गारनाय दायो गोबांथ जोंनि ओनसोलावथ दा गोबां नैबे लामा मोजाङानो जाजोब्बाय आरो दा जेरै सिसि ब्लग बानायनाय ब्लेग टफिं बानायनाय नङा होमबा।
नै बेफोर मोजां मोजां माखासे माबाफ्रा जाजोब्बाय आरो खिन्थु गोदोखौ बुङोब्ला गोदो गोबां माखासे बिदिनो थासारिखौ थासारिफोरा गारजिमोन। जोंनि समाजाबो एसांसिम जेनबा देभलबबो नङामोन नङामोन होनबा।
दाथ आरो गाबा गावनो इनभेस्टबो खालामलायनानै माथ थो मोजां मोजां इदिनो हाब्रुफोरखौ माथो अन्थाइ बाला गारनानै आराम थांलाय फैलाय मोजां खा लामसै।
औ नोंगौ।
दा बेखौ ओह गोदो जों जेरैबाइदि नुबोदों बै नुबोनाय बेलायाव माने बुङोब्ला गोबां माखासे ओह थांलाय फैलाय सुबिदा गैयिनि थाखायनो जोंनि माखासे नांगौखौबो जों मोना खैमोन खोमा बेखौ बुंनांगोन नङा होमबा दिनैनि समाव लामाफोरा इदिनो मोजां जाजोब्बाय बेयाव थांलाय फैलाय गारिनि गारि थांलाय फैलाय नोंनि जिथुनखि नांगौ सा मान माल फोर बेखौ नोङो खुद दा न इसेबां नोङो आरामनो मोजाङै मोनसे लाना फैनो हासै गोदोथ बिदि सुबिदाया गैामोन जांगौ। नङा होमबा औ जेरै दा जोंनि लामा फोरा मोजां नङाबा गारिया फैगोन बोरै नङा होमबा जोंनि मलफोरखौ नआव नोंनि नांगौखिनि मालखौ माबाना होफैगोन बोरै दा बेफोरनि माखासे गोदो आरो नै दानि खौ नायोबा बेनो आरो बेखौनो बुंनोनांगोन दा ओह गोबो मो गोबां मोजां जाबाय माने। नोङो दा। ननिफ्राय गुबुन ससे थांनोबो माने एसांसो खस्थ नांला आरो।
औ नोंगौ।
गोदो बै गोदोनि समनिफ्रायनो बैफोर सुबिदाफोरा जुदि थानायमोनब्ला आरो जानानै
औ।
जों दिनैसिम नैबे जेनेबा ओ डेभलप नङि थासारियाव जों थानाय नङामोन। सानफ्लाङो आरो गोसो सिङाव। गोदो समनिफ्राय बानाय गोदो समनिफ्राय जुदि बानाय मोनब्ला आरो
औ।
दा बिनानाव मोनिखि ओरैनो दा हान्था मेलानि समनि
ओ नोंथाङानो बुंलांबाय जे ओ जोंनि बर'फ्रा गोदो मिथिंगाखौ मोजां मोनोमोन होनना औ नोंगौ गोदो ओ जोंनि बर' आबै आबौमोना मिथिंगाखौ मोजां मोननानै हाजो गुदि गुदि से हाजो सेर सेराव फैनानै थाफैदों जायनि जाहोनावहाय ओ लामा सामाया गोबां खस्थ' गावसोरसो बानायनानै लानाय नाथाय। मोनसे मुलाम्फामोन आरो गोदोनि समाव जे जोंनि आबै आबौमोना गावनो हादान सिफायनानै हाग्रा दानस्रांनानै ओ नांगौनि बारा जेसेबां हा गोसो बायदि हा जों बुथुमनानै लानो हायोमोन गोदोनि दिनाव हा हुवा बेसे खम खम मोन नाथाय जायोबा आबै आबौमोना बुथुमनानै लानो हादों दासिमबो बे हायानो थायोब्ला माने दानि दानि बेलायावहाय गोबां माने माहाजोनखौनो बुंजागोन आरो।
औ औ।
दानि समावथ' हानि बेसेना गोबां नालाय।
गोबां गोबां औ।
गुबुन फारसेथिं गोदोनि समावहाय हान्था मेला लामा मोजां गैयैनि जाहोनावहाय ओ फरायसालि थांनाय बहाबा दैमा दैसा बारनाय बेफोराव गोबां खस्थ' जानायनि जाहोनाव माने फरायनायखौबो नागार नांगौ जादोंबा खायफा फरायनाय फरायसालियावबो थांनो मोनाखै जानांदों अ बै समावथ' फरायसालिफ्राबो गैयानोमोन गोजान गोजानाव बेफोरबायदिखौ नुबोदों आरो माने अ नाथाय दानि बेलायावहाय ओम नोंथाङानो जा बुंलांबाय जे दाफ्रा लामाफोरावबो सेन-सेेनन्द्रे बेल गारबाय फाखा जाबाय माने अ बहाबा हान्थिनोब्लाबो जोंहा एथबां खस्थ' गैयै ओ जोंनियावबो बिदिनो जाना नै दं ओ अब्लाबो माने ओ जोंनि बिथोरिया गामियावहाय माने दासिमहालागैहाय बेफोरबायदि ओ सुबिदाखौ ओ सुबिदा होआखै आरो माने दासिमबो जोंनि जायगा एबा गामियाव हाय गामि सिङाव ओ बेफोरबायदि हाब्रुजोंनो थाबायनांगौ जायो माने मेसें बोथोराव गारि फैयो नाथाय दैयलाङावबो फैयो अब्लाबो नाथाय ओ ट्रेक्टर गारिफोर खारनायनि जाउनाव माने लामाया हाब्रु जानानै माने औ हान्थिनायाव खस्थ' जानानै फैयो आरो।
औ औ औ।
जोंनि बिथोरिया गामियावहाय दासिमबो दालाङा औवाफोरनिनो औवा फोरनि औवानि दालाङानो जायनि जाहोनाव जोङो बोसोरै बोसोर बानायबाय थानांगौ जायो।
औ औ।
औ। बिदिनो मेसें बोथोरावबा जोङो दैमाफोरखौ दालां गैयाबाबो बारनो हायो दै गैयिनि थाखाय नाथाय दैलां बोथोराव जोंहा हान्था मेलानि प्रब्लेमा गोबां माने सुबुंखौ गोबां खस्थ' खालामो आरो।
औ औ हान्थामेलानि ओ जों जुदि जोंनि जिउ खुंनायाव जुदि दिनैनि समसिमावबो जुदि जोंनि हान्था मेला राहाफोरा जुदि दासिम जुदि मोजाङै थिग गैयाब्ला जोंनि माखासे जिउ खुंनायाव गोबां एसे प्रब्लेमा फैयो फैया नङा दा बै सलेखौ नोंसोर माबाय जेनेबा भुगिनांदों? प्रब्लेम प्रब्लेमफोरखौ जेनबा आरो नोंसोर माबायदि हान्था
जोङो जोंनियावथ' दालां मोजां गैया नालाय दै बारनो थाखायबा जों बा बाहाब थांनोबाबो माने मोजां गानै जोमै थांनो ओ मोना आरो। सायखेलफोर बाह-' बारनायावहाय माने ओ जोंना गाननाय जनायफ्राबो सियो साइकेलफ्राबो माने दै सिबाथ' बलफोरा गावो नङा हबा आरो जो बहाबाफोर कन्ट्रोल फोराव माइरंफोर लायनो थांनो गोनां जाब्लाबो माने जों दै देरबाथाय थांनोनो हास्राया बुंजायो। लोगोसे बहाबा लामा सामायाव थाब थाबायोबा साइ लाङोबाबो माने जों ओंखारनानैनो नारनो गोनां जायो आरो सायखेल सालाय जाया माने आरो केजाव थांनायावबोथ' माने अखा आरो हाब्रु साइकेल सालायनायफ्राव माने गोबां-' खस्थ' माने थांजानाय लामाखौनो नुहुरा आरो माने साइकेल सालायनायफ्राव दड्रेसफोराव माने हाब्रु सारखोनाय फारसेथिं अखा हानाय फारसेथिं लामा गाज्रि माने गोबां जेंना जेंनिखौनो माने दासिमहालागै जोंनि जायगायावहाय माने बिदिखौ नुनो मोनो। जोंनि बे गामि एरिया खन्दआवहाय आरो एसे बाहेरावथ' माने गासिबो लामाय मोजां मोजाङानो जाजोब्बाय।
औ। ए ओम
ओ जोंनि आबै आबौमोनहा गोदो मिथिंगा बा हाजो गुदि गुदियाव थायामोन थायालासिनो बै गुबुन हारि बा जाथिफोर बायदि लामा फाखा रासता मोजां लामा सेर सेराव थानाय बा दालागै एसे जौगासिगौमोन माने माखासे मावनो हायै खामानिखौबो मावनो हासिगौमोन बेफोरबायदिखौ सानो आरो। दाथ' बे गोबां औ सान लश माने गोबां बै मोजां लामा एयारपर्ट बेफोरबायदि एरियायावहाय थानाय सुबुंफ्राथ' माने गावसिनि खनासे बा जिख्लाबसे हा हगारनायावनो गोबां लाख थाखा खामायनो हादों नाथाय जोंनि बेफोरबायाददि गामि बिथोरियाव थानाया माने जेबो मुलाम्फा नुहर आरो जेरै जो आबाद मावनानै ज नायनि अनगायै माने औ एसे दासिमबो दाउन लेबेल थानायखौ नुनो मोनो आरो आं जोंनि जायगायाव माखासे लामा हान्थाामेला मोजां नङैनि थाखाय
दिनै गोसोफोरखौबो गोसोफोरखौबो मोजां नङा होमबा हान्था मेलाफ्रा हान्था मेलानि राहाफ्रा बिदि थिग नङाबा दिनै समसिमावबो
औ औ माने हान्था मेला लामाफ्रा मोजां जाब्ला। माने बहाबा थांनाय माने फैनाय माने नायग्राफोराबो एरिया फ्राबो माने साफा नोजोरजों नुयो आरो।
औ औ नुयो नुयो नंगौ नंगौ थारैनो। दिनै गावनि-' जिउ खुंनाय राहा लामाखौ जुदि नों नागिरनोबा दिनै जोंनि हान्थ माया हान्था मेलानि सुबिदा दै गिबियाव मोां जोनारांगोन नङा होमबा?
औ मोजां जाग्रोनांगोन औ।
दिनै जोङो जदि हमना ला आं फर एगजामपोल मोनसे खोथा बुंनोसै दिनै जोङो माखासे आबाद मावबाय बे आबादफोरखौ जुदि आादल' नङा बिनि गुबुन गुबुन आरो आं मोनसे एक्जाम्पोलनि खोथा हिसाबै बुंबाय
औ औ।
आं एसे एसे खोथा हिसाबै बुंबाय आरो जो जेनेबा हमना ला दिनै जो न'आव जोङो माखासे एसे बेखौ फानहैनो अबा गुबुनाव जोङो हैनो थाखाय जु जोंनि हान्था मेला राहाया जुदि थिग नङाब्ला जों बोरै थांगोन।
औ औ औ नंगौ।
बेफोरबायदि माखासे खोथा फैयो। औ होमबा दोनथ'सै ना बिनानाव टाइमाबो जाबाय ने? हेलौ टाइमाबो जाबायना? मोजां मोनबाय खिन्थु रायलाय औ दे औ